हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांनो नैबे समाव कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय गेलेनाय आरो नोंथां खेला गेलेनाय बा खेलाफोरनि सोमोन्दै आरो स्पर्ट्सनि सोमोन्दै आं नोंखौजों सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ आं सावरायनो नागिरनाय जे मोनसे बिथिंफोर बे बिथिंफोरानो जाहैबाय जेनेबा खेला गेलेनायजों जोङो मा मा मुलाम्फा जानो हायो आरो माबायदि माबायदि रोखोमनि खेला दङ गोदोनि खेलाफोरा मा मामोन? एसे नामफोरखौ मुंख'नानै होबानो जाबाय। आथिखालाव मा मा खेलाफोर दङ दा बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांखौनो बुंग्रोनो थाखाय नैबे समाव खावलायबाय।
औ नोंथां गेलेनाय होनोब्ला जोंना गिबियावनो जोंना थाहैबाय फुटबल जोलुर जोलुर गेलेनाय। बिनि उनाव जोङो थाहैबाय काबादि, हाइ जामप, लं जाम आरो जोंनिना गोदोनि बर' बर'फोरनि खेलायानो जाहैबाय जोंना खिखर हाखर गेलेनाय। आरो ग'र गेलेनाय आमाय जुमाय गेलेनाय बेफोर जाहैबाय जोंनि बर'नि खेला आरो बेफोरो
औ
बिफोरो बाथा गेलेनाय गिला गेलेनाय खेलाया जोंनि गोदोनि गेलेनायमोन आरो दा आथिखालाव बेफोर खेलाखौ जों नुनो थांला आरो जोङो गेलेनायनि गेजेराव गेजेरजों जोङो फरायनायनि गेजेरजोंबो जों जेरै सोलों सिनायथि होनो हायो बेबायदिनो जों गेलेनाय सासे गेलेगिरिया बिदिनो गेलेनायनि गेजेरजों गाव खौनो सिनायथि होनो हायो आरो। जेरै जोङो फुट बल गेलेनानै बुं फुटबल गेलेनानै बुं जेरै जोंना हलिचरन नार्जारिया दिनै बिदिनो फुटबल गेलेनानैनो गावखौ सिनायथि होनो हाबाय बर'नि गेजेराव।
औ
गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिउखौ गावनि लामाखौ दानानै लानो हा यो आरो। बिदिनो जों गेलेनायनि गेजेरजों गेलेनायनि गेजेरजों जों गावनि देहायाबो जोंना साखोन सिखोनै थागोन देहायाबो मोजाङै थागोन आरो गेलेनायनि गेजेरजों।
बेमार आजाराबो नाख्रेबनो हानाय नङा गेलेनायनि गेजेरजों। ओंखायनो गेलेनांगौ आरो गेलेनायनि गेजेरजों जुदि जोङो गेलेयोबा सम मथे गेलेयोबा जोंहा फरायनायावबो गोसो होनो हागोन आरो जुदि जों गेलेया होमबाना जोंना देहायाबो बानाय मेंनाय इदिनो उन्दुनो लुबैनाय जानानै फैयो बिनिखायनो जों गेलेनांगौ गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहाया थाजिम जागोन आरो ओमफ्राय जों गोसो होनानै खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हागोन आरो।
औ
लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों गावखौनो सिनायथिबो होनो हायो। बे गेलेनाया जाहैबाय जोंना खेलाफोरा जाहैबाय क्रिकेटबो गेलेनाय दं क्रिकेट गेलेनाय दं। ओजों आरो हकि गेलेनाय दं।
औ
ओमफ्राय बिदिनो हायजाम लंजाम बारनाय खेला दङ गेलेनाया गोबां दं आरो।
औ
दाथ' दैलां बोथोर नालाय दा खेलाया जोंना सोलिगासिनो दं दा फुटबलनि आरो। फुटबल खेला जोलुर बादायलायनाय जोलुर खेला सोलिगासिनो दं आरो दा दैलां बो थोरनि खेलाया बेफोरनो फुटबलाव जाहैबाय मानसि नांगौ ओजों एगार'जन एगार'जन।
औ
गेलेगिरिफोरा इदिनो गलकि थाहैबाय ओजों। ओजों आरो थाहैबाय बेफोरबायदिनो आरो। फुटबल खेलानिया
क्रिकेटाव साबेसे थायो नोंथां?
क्रिकेटनिया क्रिकेटनिया आं बेखौ कनफ्युस जाना दङ
जोनानै थायोना बेयावबो मोनसे।
औ नोंथां। आंनिफ्राय एसे फोरमायना होबाय नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
औ नोंथां। गेलेनाय गेलेनाय होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव गेलेनायजों फरायनायजों लोगोसे मा जायो आथिखालाव गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि जि मोनसे थांना थानायनि लामा बे थांना थानायनि लामाखौ लानो हायो माने गावनि जिउ राहा लामा हिसाबै गेलेनाय खौबो आथिखालाव लाफानो हायो आरो फरायनायजोंल' जोङो साख्रि मोनो बा बेथन मोनो बा न'खर सालायनो हायो जों गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां जेबो आंखाल गैयालासिनो सुफुंलांनो हायो बे नङा आथिखालाव गेलेनायजों लोगोसेबो जोङो गावखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे जों गावनि हादोर, गावनि हारि, गावनि समाज, गावनि न'खर, गावनि बिमा बिफाखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो बेथन रां आरजिनानै गावनि जिउखौ दाफुं लां नो हायो गाव जेबो आंखाल गैयालासे माने जोङो नखर संसारखौ ओ सामलायलांनो हायो। बे जाबाय गेलेनायजों मोननाय आरो गेलेनायजों मा जाबावो गेलेनायजों लोगोसे जों मा सायो जोङो बेमार आजारनिफ्राय जोङो गावखौनो रैखा खालामना लाखिनो हायो मानो होनोब्ला गेलेनायाव जोंहा मोन मोनसे बियाम जानाय जायो माने खारनाय बारनाय दा बे फोरो जायो नालाय गेलेनायफोराव बेफोरो जोंहा बियाम जायो आरो हो ओमफ्राय गेलेनाया जेनेबा आवगोलनिफ्रायनो गेलेखायोमोन हो दाबो गेलेयो। आवगोलनिफ्राय गेलेनाय माखासे जोंनि जि बर'नि दोरोङारि खेलाफ्रा जाहैबाय ओजों हाव गुदु गुदु आम जोमै आ-आ आमै जोमै ओ खिखर गेलेनाय गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय नङा होमबा नोंथां हो बेबायदिनो दावदै खेला गेलेनाय बेबायदिनो गोबांथार खेला दङ आरो बेफोरखौ मेलाफोरखौ बेबायदिनो गोबांथार बाहागोआव रानदों जेरै बोलो नाङै जेरै खिखरफोरा बोलो नाङा नङा होमबा बोलो नाङै खारनै गैयै हो बे खिखर खेलाफोराव माने बोलो नाङा खारनाय गैया आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो दावउदै खेलाफोर दङ बेयाव ओ बोलो बोलोबो नांगो खारनायबो नांगो बेबायदिनो गोबांथार बाहागोआव रानदों आरो नोङा होमबा? आरो गिला गेलेनायखौथ' जों मिथिखायो गिला गेलेनायनि मोनसे सल'बोदोंमोन आगोल गिलासोनमोननि नङा होमा नोंथां दा बेबायदिनो जि मोनसे गेलेनाय बियो आवगोलनिनो सोलिबोबायदों नाथाय दानि गेलेनायफोरा आवगोलनि गेलेनायजों बारा बेबायदि गोरोबला दानि गेलेनायफोरफोरा बिदिनो बिराद गोदान गोदान फैबाय आरो जेरै जोङो क्रिकेट गेलेनाय क्रिकेट आ आथिखालाव बिदिनो गोबां हादोरनाङैनो जोबोद मुंदांखा माने जोंनि जो भारत हादरा क्रिकेट खेलायाव बेबायदिनो गोबांथार जि मोनसे मुलुगनां काप हो वाल कापखौ माने गोबां बार देरहाबाय आरो जोंनि भारता माने क्रिकेट गेलेनायाव जोबोर मोजां दा जोङो मोजां क्रिकेट बुंनानै बुङोब्ला जों ओरै महेन्द्र सिं धनि बिथां थानाय समावबो जों बल खौ खबसे देरहानो हादोंमोन बिथांनि केप्टेनसि समाव ओमफ्राय ओरै थाय कपिल देब कपिल देब थानाय समाव समावबो जोङो ओ वर्ल्ड काप देरहानो हादोंमोन क्रिकेट ववर्ल्ड कापखो ओमफफ्राय फैयैयै बिराट कलि भिराट कलिनि केप्टेनसि समावबो जोङो देरहानो हादोंमोन। नङा होमा नोंथां बेबायदिनो गोबांथार क्रिकेट गेलेग्राादों आरो बिसोर मोनसे क्रिकेट क्रिकेट गेलेनायावनो गोबां क्रर क्रर रां आरजिया आरो लोगोसे रांल' नङा बिसोरो जोंनि भारत हादरखौनो जोङो गोग्गाथाव मोनसे प्राउड फिल खालाम होयो आरो देरहा होनानै नोंथां मिथिबायना आरो बेबायदिनो केप्टेननि भगबान इसोर होननानै हो गरब गड अफ क्रिकेट होननानै जोङो सचेन सचिन टेेनन्दुलकारखौ बुंनाय जायो नोंथां मिथिबायना नोंथाङा मिथिगौ ना मिथिया औ बेबायदिनो माने गोबां रां मोनो बिसोरो बा क्रिकेट खेलायावथ' बिदिनो एगार'जन थायो नोङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो फुटबल खेला फैबाय दा फुटबलावबो फिफा वाल्ड काप जागासिनो दङ हो बेसोरोबो फुटबल गेलेनानै बहुद माने गावनि जि मोनसे बेबखौ मुंदांखा खालामनो हादों आरो बिदिनो गावनि गोबां फेनस सोरजिना लानो हादों। हो रनालद' मेसिमोन ओ एम बापेमोन बिसोर बिसोर माने जोबोर मोजां फुटबल गेलेगिरि बिसोरो नङा होमबा नेमारमोन बिसोरो मोनसे खेला गेलेनायावनो गोबां हाजार हाजार क्रर मोनो बिसोरो गोबां रां मोनो माले नङा होमबा नोंथां बिसोरो बिसोरजों बिसोरजों माखासे साख्रि मावनायफोरा हाबावासो नों फरायनानै साख्रिल'सो मावनो हायो साख्रि मावनानै नोङो दान मोनसेयाव नोङो जि रोजा नैजि रोजाल'सो मोनो नङा होमबा नोंथां नाथाय खेला गेलेयोब्ला बे मोनसे गेमावनो गोबां दाइनजि क्रर गुजि क्र' जौसे क्रर सेजौ नैजि क्रर सेजौ बाजि क्रर बेबायदि मोनो माने आरो नों साख्रि मावनाया मा? साख्रि मावनाया जों हादोरखौ फ्राउद खालामनाय नङा साख्रि मावनाया नङा होमबा। खिनथु खेला गेलेनानै नों देरहाबोयोब्ला नों हादरखौ बिराद मोनसे गोग्गाथाव खालामनाय जायो आरो हादरनि मुंखौ बुहुमनि गेजेराव गोसार होनाय जायो आरो नङाोमा नोंथां। दा आथिखालियाव ओरैबायदि जाबायदों माने मोजां खेला गेलेनानै नोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल मेडेल देरहाबोयोब्ला मा खालामो नोंखौ गिदिर गिदिर रेंकनि मा होयो साख्रि होयो। जेरै- डि एस पि, एस बि बे बायदि होयो। जेरै- हिमा दास हिमा दास मोना जि खारनाय खारनायाव जोबोद मोजां बिसोरो हिमा दास बिसोरखौ दिनै बि एस पि होनानै दोनदों नङा होमबा। हिमा दासखौ जोङो मा होननानैबो मिथियो दिहिं एक्सप्रेस होननानैबो मिथि मिथियो जों बिखौ। बिथाङा खारनायाव जोबोद मोजां स्टार माने औ आरो बे बायदिनो सिङाव जोंनि बर'फोरनि बेबो अंकसिता बर'मोन दोङो बिसोरबो खारनायाव जोबोर सरि ब सिङाव जोबोर मोजां बिसोरो नङा होमबा बे बायदिनो गोबांथार दङ लाभलिना बरग'हाय मोन दङो। बे बक्सिं गेलेग्राफोर दा बिसोरो बेबायदिनो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौबो दैदेनलांदों। लोगोसे गावनि गामि, हादोर, हारि गासैखौबो बिसोरो मुंदांखा खालामलांदों आरो नङा होनबा नोंथां। बेनिखायनो जों गेलेनायखौ बयबो गेलेनांगौ नजा नङा नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां।
औ बे बायदिनो आरो जोङो। गेलेनायनि गेजेरजों मा खालामो। माखासे जोङो आइदियाफोरखौ जों गेलेनायनि गेजेरजों जेबो मोननो हायो। माखासे माखासे लाइभ लेसनफोरखौ जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो मोननो हायो नोङा होमबा नोंथां आरो जेरै बे बायदिनो काबादि खेला थाबाय। काबादि खेलायाबो बिदिनो हिन्जावसाफोराबो गेलेयो हौवासाफोराबो गेलेयो काबादि खेलाखौ काबादि खेलायाव मोनसे टिमाव सातजन सातजन खरि थायो नङा होमबा नोंथां। आरो ओरै भलिबल-भलिबल खेलाबो थाबाय भलिबलाव आरो मोनसे हानजायाव द'जन द'जन थायो। बे बायदिनो गोबांथार खेला दङ आरो नोंथां नङा होनबा नोंथां गोबांथार खेला दङो। जों बे बायदिनो खेलाफोरखौ गेलेनांगौ आरो जेनेबा खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो माने जोङो भारत हादरनि बयनिख्रुइबो जौ सिन बान्थाफोरखौ मोननो हायो जोङो पदम भुसन पद्म बिभुसन भारत रत्न बेफोर बान्थाखौ जोङो खेला गेलेनायनि गेजेरजों हादरखौ जौगाखांहोयोब्ला हादरखौ देरगाखांहोयोब्ला हादरखौ मुंदांखा खालामोब्ला बैफोर बान्था फोरखौ जोङो भारतनि हादोरगिरिनिफ्राय जोङो आजावनो हायो आरो नोंथां नङा नोंथां। दा बेनिखायनो जों खेलाखौ गेलेनांगौ। औ नोंगौ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।